औ नोंथां
औ खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो नोंथां?
ओं नोंथां ओरैनो उन्दुनोसोनायगौ नोंथां उन्दु ओंखारया हाथाला नोंथां माने एसे सानावबो एसे खामानि मावबाय नालाय बेखायनो एसे उन्दुनो सानबायमोन आरो आं माने
अ बिदिब्ला नोंथां दसे उन्दुनो ओंखारनांखौ दोन्थ'नानै दसे सावरायनोसै नामा मोनसे आयदानि सायाव नोंथां?
सावरायजागोन नोंथां सावरायजानाया जेने थेनेल्बाबो माथो खालामबावनो नोंथाङा हरबाय जेब्ला सावरायनो खाननांसिगोन नालाय
ओं ओंओं दारमाने आं मोनसे आयदा लाना फैदोंमोन माने नोंथां द जोंनि माने गोदोनि हान्था मेला आरो दानि हान्था मेला दा बेफोरखौ लानानै नोंथाङा माने बेफोरनि गेजेरनि फारागथि आरो बे गोदोनि हान्था मेलायाव मा एसेबां माने सुबिदा दंमोन बा मा एसेबां सुबिदा गैयामोन आरो दानि हान्था मेला याव माबायदि सुबिदा दं माबायदि सुबिदा गैया बिनिस मोजां गाज्रि नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां ओ फोरमायनो हागोन नोंथाङा जेब्ला सोंबाय जेब्ला थ' गोदोनि हान्था मेला होनबाथ' जोङो गोदिनि हान्थामेला दानि हान्थामेला गोबां फारागथि दं बुंनो थाङोब्लाथ' बांसिन सुबुं बिदिनो मोसौ गारि सोरनाबा मैसो गारि बिदि थायोमोन आरो। जाय - जाय धोनि नखर बिसिनावल' ओ थायोमोन आरो। थायो आरो ना मोसौ गारिफोर। धोनिफोरा बांसिन बाहायोमोन आरो। बेनि उनाव जोङो आरो साइकेल गोदोनि समाव जाय नखराव साइकेल दङब्ला जाय माहाजोन बेखौ सोननो मोनदों आरो खोनाबोदों। बेनि अनगायै ओ जोङो फरायसालियाव थांनायानो जा हाथाय बाजाराव गोदोनि समाव गोबां आ आबै आबौ थाबायनानैसो थाङोमोन आरो ना। बिदिनो मसौगारिफोरा खमनालाय बांसिनानो थाबायनानैसो थाङोमोन जों जायनि थाखाय मेंनाय गैया बानाय गैया बिराद थाबायनाय जायोमोन जायनि थाखाय बेमार आजार आ जाय आ आथिखालाव हान्था मेलानि बुंनोनो नाङा आरो ना। बो गोजोन होनाय जों हमनाला जोंनि न'निफ्राय
सासे मानसिनि न'खराव साइकेलानो गंबसे थायो गंब्रै गंबा बाहाया दानि जुगाव साइकेलफ्रानो ओरैनो गोदोसोनासो थायो। दा बिनि अनगायै जों बाइक बाइकआनो सासे न'खरावनो सासे मानसियावनो सानै मोनथाम मोनब्रै बेनि अनगायैबो जों खार दं खाराबो ओरैबायदि दङ गुसुम गुफुर बायदि रोखोम बेसेबां ब्रेन-ब्रेन जों हान्थामेला बेनि अनगायैबो बेफोर पार्सनेल-पार्सनेल हान्दा मेलानि थाखाय जोङो आंनि अनगायैबो जोङो मोननो हाबावो जाय मानसिनाव गैया गैयाब्लाबो जोंहा आथिं आथिखालाव जों हान्थिनो थाखाय जेबो ओ मेनसन एबा सिन्था खाला गोनांथि गैया जेरै जोङो बवा दाबसे जायगा थां बास दङ ट्रेन दङ ओ आरो इमारजेनसि एबा दसे सम समाव मोनैनि थाखाय उरां अ हेलिकप्टार दं न सेकसे ओ से सेकेण्डावनो बेसेबां किल' मिटार खारो। खोनादों नोंथाङा। हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ जों बिदि दावबायनो दावबायनो गोदोनि समाव जिबायदिमोन नाथाय आथिखालाव गोबां फालिनाय नुनो मोनो आरो। ओ बिदिनो ओ आरो बुंनो हाबावोदि नोंथां ओ जोङो बासफोरजों थाङो नाथाय जोंनो रांनि गोनांथि। जों गोदोनि समाव जों जि रां बिना फैसायावनो जोङो थाबायनानै जिबायदि हान्थियोमोन दानि जुगाव जोङो जेब्ला राङा बांदों एसेबांनो सुबुं अनजिमाया बांदों जों रांनि गोनांथि बेफोरजोंनो जों दावबायनाय जायो आरो ना नोंथां।
बिदिनो हान्था मेला होनोबाथ' नोंथां आंनि फोरमायनाया बेनो आं बुंनो सानबावोजि नोंथां जोङो दानि जुगाव जिबायदि ओ रां रुफानि गेजेरजों जों हान्थिनो हायो बेनि अनगायैबो जों पार्सनेल कार लानाय, पार्सनेलनि अनगायै गैयैबो जों गुबुन गुबुन हान्था मेलानि थाखाय दावबायनो हायो आरो ना नोंथां आरो दानि जुगाव जोङो नुनो मोनबावो जों हान्था मेलानि थाखाय जों डिजेल पेट्रल डिजेल पेट्रल बाहायनानै जिबायदि ओ गारि सालायनाय जायो बिनि अनगायैबो जों दानि दानि मुगायाव आथिखालाव इलेकट्रनिक मुगा होनो आरोना नोंथां। जेरै गुबुन गुबुन जायगायाव थम थम होनो बबा जायगायाव थ थ' होनो बबा जायगायाव इ रिक्सा होनो आरोना नोंथां बबेबा जिल्लाफोराव। जों बिनि मुङै मिथिनो मोनो आरोना नोंथां। बेफोर जोंबो जोङो ओ बिदिनो जों कारेन्ट ओ इलेकट्रनिकजों ओ दिहुन जानाय नालाय बेखौ कारेन्टजों चार्ज होनानै जोङो बेफोरजोंनो सोरबा सोरबा सुबुंफोरा ओ गाखोयो सोरबा रां आरजियो सोरबा न'आव बायनानै लायो। सोरबा हाथाइ बाजार थांनो सोरबा अबावबा थांनो बेफोरखौ जों बायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। बुंनो थाङोब्ला जोङो सानसे समाव जोङो ओ डिजेल पेट्रलखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोननाय नङा। आथिखालाव मोननो गोब्ला जों डिजेल डिजेल पेट्रल होनबा जों मिथिंगायारि सम्पद बेफोरखौ जों मिथिंगानिफ्राय मोनो बेफोरखौ जों बाहायो मानो होनबा जों मिथिंगानि मोननाय सम्पदफ्रा ओ अरायथा अरायथा अरायथा नङा बेफोरो ओ बेफोरो बाहाय सेम आरोना बेफोरखौ जेसेबां बाहायो एसेनो गोमालाङो आरो ना। अराय जोरथाय नङा बेफोरो मिथिंगायारि सम्पदफ्रा जायनि थाखाय जों बेफोरो गो-गोमालाङोबा जों सानसे समायाव इलेक्ट्र'निक मुगाजोंसो जोङो ओ इउस खालामनांगोन बेफोरखौसो बाहायनांगोन नालाय। बे ओ बेनिखायनो जोंबो आथिखालाव जों बांसिन बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। दा नोंथाङाबो एसे फोरमायदो ओ आंनि बुंनाया बारा मोजां जायाखै। बे जानोहागौ आरो नोंथांङा एसे मोजाङै फोरमायदों नोंथां।
औ जागोन नोंथां दा जै जोंहा हान्थामेला बुङोब्ला गुबुंथार सावरायनो जाहा खोथा ओंखारो दा जिखिनि नोंथाङा बुंलांबाय गासिबो सैथोखौनो आं मोनदांदों। दा बेफोरनि मादाव आं एफा एनै माने फंफा फंनै बाथ्राफोरखौ आं सोदेरनानै होनो सानदों आरोखि नोंथां दा
अ अ।
आंनि नुनायाव माने गोदोनि हान्थामेला जि बेयो मोनसे गोबां मोनसे बिराद गारजि माने कन्दिसनाव दंमोन जों बेखौ बुंनांगोन गोदोनि हान्था मेला जे नोंथाङा जे बुंदोंमोन जे साइकेल बे गोदो बांसिन न'खरावनो जोंहा माने साइकेला एभेलेबल नङामोन मानो होनोब्ला बै समाव गोदोनि समाव थाइसे थाइनैजोंनो जोंहा गोबां माने। मुवा बेसादफोरखौ मोनोमोन होननाय जों खोनादों नाथाय जे साइकेलनि दामावो बै समाव। गोबां दाममोन। दाममोन नाथाय नै दा गारि मथर ओंखारनायनि जाउनावसो साइकेलनि माने। बेेलुआ एसे खमायनानै बिनि दामाबो एसे खमायनांगौ जों नुदों ने जायनाव गोदो साइकेल थायोमोन बे माहाजोन होनदोंमोन नोंथाङाबो नोंगौ जों। गोदो जे सुबुंफोरनाव जायनाव साइकेल थायो बेखौनो जों गामि मने माहाजोनसिन होननानै सानोमोन नोंगौ बे खोथाया सैथो। दा जोंहा साइखेला गाससिबो। न'बो थाजोबामोन दा साइकेलजोंबो हान्थिनो थाखाय जोंहा। गोबां सम नांगौ गोनां जायो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो। थाखायब्ला गोजान जायगायाव थाङोब्ला जों साइकेलजों। मोजाङै हान्थिजोबनो हाया बे मोनसे खैफोदमोन। दा जों गोदोनि समावहाय बेमार आजार। जाब्रबथायफोर जायोब्ला जोङो। नांगौबायायदियै मोनसे थि समावहाय जोङो बेमारिफोरखौ मोनसे फाहामथायनि थाखाय। जोङो मोनसे फाहामसालियाव लांनो थाखायबो जोंहा गोबांथार ओ माने बेेरे माने प्रब्लेममोन दा जों दा इसेबां माने जोङो माने। बेले बेजेखौ जों नुला मानो होना जोंहा गारि मथरा बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो। सुबुं अनजिमायाबो बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो जेब्ला गारि मथरा फैसा बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दा जों बुंनांगोन। जे गोदोनि हान्थाामेलाजों आरो दानि हान्था मेलाजों फारागा बेनोदि। गोदो सुबुंफोरा जेरैबायदि हान्थियोमोन बैनो। एसेबाबो मोजांमोन होननानै जों बुंनांगोन मानो होनोब्ला दा जेसेबांखि गारि मथर ओंखारदोंसो।
औ
आबहावा गुबुंले जानायावसो जोंहा गोबांथार मदद खालामगासिनो। जेरैबायदि गारि मथराव जोंहा सालायनो थाखाय पेट्रल दि जेल नांगौ गौनां जायो पेट्रल डिजेलनिफ्राय खामनानै ओंखारनाय माखासे उखुन्दैफोरा जे जोंनि आबहावाखौ। गुबुंले खामगासिनो बे मोनसे गोबां गिदिर खैफोद जानो थांगासिनो होननानै। आं सानो आरोखि माने सानसे ओरैबायदि जाहैगोन जे। जों हां लानोबो थाखाय माखासे प्रब्लेम जागोन जोंनि बेराम आजार। गोबां सुबुंफोरनाव ओरैबायदि बेराम आजार जागोन। बैफोर आबहावा गुबुंले जानायनि जाउनाव बेखौ जों गोबां गि हरनाव गि हरथावनांगौ आरो खि माने गिहर नांथावना जाथाय जानो थांगासिनो बेखौ। आं सानो ओरै गोदो जेरैबायदि। देहानथियोमोन एसेबाबो मोजांमोन जे। जोंहा थाबायनानैबाबो जोंहा माने देहानि थाखाय एक्सा एक्सारसाइस। जायमोन। नाथाय दानि सुबुंफोरा जे गारि गुरा बेफोरजोंल' बांसिन सोनारनानै दावबायो। दा बेफोर मोनसे जोंनि देहानि थाखाय मोनसे गोबां खैफोद गोनां आरोखि। जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा। गोबां खोथा ओंखारो नोंथां दा जोंहा समाबो जाबाय बिनिखायनो नोंथांजों दसे सम ने हान्था मेलाो गोदो जेरैबायदि हान्थियोमोन सुबुंफोरा दा माबोरै हान्थियो बेफोरनि सायाव जे नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायबाय आंबो नों थांनो जि हायो एसे एनै फोरमायबाय दा बेखौ सावरायलायनो मोननानै नोंथांजों एसेबाबो आं गोजोननाय मोनबाय नोंथां दे बिदिब्ला दोनथ'लायदि नङा होमबा नोंथां?
ए